हेलौ नोंथां औ खोनादों
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथांजों आङो दा दान्दिसे सम ओ रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै ओ एसे सावरायनोसै जोंनि बरनि दोरोङारि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावराय सावरायनोसै बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां।
दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला जोंहा माखासे थाबाय नङा होमबा। सा आरनानाय ओ दखना ना? फास्रा बेफोरबायदि आरो न बेफोरबायदि दानाय लुनाय थाबाय। दा जोङो बेनि गेजेराव जोङो दखना ना दखना दानायनि सोमोन एसे सावरायनोसै बिदिब्ला
औ जागोन दे।
जोङो दखनाखौ ओ गोदो समाव माबायदि दायोमोन आरो दा माबायदि दायो जों माबोरैहाय ओ दायो आरो बेखौ जों माबेनिफ्राय बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओं दखना दखनाखौ जों गोदोनिफ्रायनो दाननानै गानबोयो। मानो होनब्ला गोदोनि दिनाव दा जि दानि बायदि हाथाय बाजाराव दखनाखौ बायनानै मोनामोन। बेनिखायनो आ हाथाय जोनो दा नानै गानबोदोंमोन। आरो दासिमबो आखाइजोंनो दानानै गानबोगासिनो
औ नंगौ
दखना दाननो थाखाय गोबां आगजु नांगौ जेरै साल खु खुनथा
औ
मा मा थायोमोनथाय आं बारा ओरै एसेबो मोनथि थिया जेखिनि मिथियो आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै ओ फारस्टआवनो दख खना दानो थाखाय खुन्दुं नांगोन खुन्दुं खौ गोदोनि दिनाव
औ
दि इन्दि एम
इन्दि एम्फौ
औ बिनिफ्राय बिनि फिथोबनिफ्राय बानायनानै
औ
गोदोनि सुबुंफोरा बिनि
दायोमोन आरो ना
औ
खुन्दुं दिहुनानै बेनिफ्राय जों खनदुं दिहुनानै दानाय जायोमोन ना रो
औ औ बेनिफ्राय
औ ओ बेनिफ्राय ओ जोङो बिदिनो माखासे जोङो जगारनि गोनांथि जायो नङा होमबा ओ थिखा ओ आथिखालावथ' जोङो हाथायनिफ्राय ना हाथाय बाजार फ्राय लाबोनाय खुन्दुं ना बेजोंनो बानायनाय जायो जों
औ आथिखालाव बेफोरखौ बा बारा ओरै जि दखना बायदिसिना दानानै बारा गाननाय नुवा बिनिखायनो बेफोरनि बागै एसे मोनथि नाया एसे खम
औ नंगौ औ नोंथाङा जि हायो एसे फोरमायब्लानो जाबाय जेनेबा जोङो जि दानाय समावनो जोङो जि दख खना जि दायोना बे समाव जोङो ओ मा बाहायनाय जायो जों बेखौ ओ माबो ओ जों मा मा जौ बेनि सोमोन्दै मिथिगो नङा जि दखना दानो थाखाय जोंनो गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ? बिनि दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
खाय गिबियावनो जोङो खुन्दुंखौ
औ
सोंग्रोनानै लानांगोन‌ बेनिफ्राय बिखौ नो खननांगोन।
अ नो खननांगोन।
औ बेनिफ्राय बेखौ
औ
जोङो तातखालाव सोनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
औ तातखालायाव सोनानै जों बेखौ दानाय जायोना जोङो
औ बेखौ दानो थाखाय आरो
औ
बेखौ दानो थाखाय आरो खुन्दुंबो नांगोन मा खुन्दुं नङाब्ला माने जिखौ दा नाय बोरै दानो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय खुन्दुंखौ थुननानै लानांगोन बिनिफ्राय खुन्दुंखौ थुनखांनानै माखुआव सोनानै लानांगोन। माखुआव सोनानै लानानै जोङो दानाय जायो। बिदिनो
औ
नोंथाङा जोंनि बर'नि दखना बेनि बे खौ दानायनि बागै आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जोङो दखना दानो थाखाय जोङो माखासे जौगारनि गोनांथि जायो जों जोङो गिबियावनो जोंनो खुन्दुं नांगोन जोङो नङा बे खुन्दुंखौ मा होनो हुग्रोनानै लानाय जायो गिबियाव जोङो ना जेनेबा खुन्दुआ एसे ओ एसे गोख्रों जायो आरो खुन्दुं जों बेखौ माइदि होननाय बुङोनाय नङा होमबा माइदि होननाय होननानै बुङो जोङो खुन्दुंखौ गिबियाव जोङो लानांगोन बेनिफ्राय माइदिखांनानै जोङो खौ एसे ओ सान्दुुंआव फोरोंनांगोन बेनिफ्राय सानदुंङाव जोङो ओ बेनि दसे थानानै जोङो बेखौ जोङो जेब्ला बे जोङो बेनि दैया रानजोब लांगोन अब्ला रानोब्ला बेखौ जोङो थुननानै लानांगो लानो हायो आरो जों बेखौ दा गिबियाव जोङो खुन्दुं थुन थाखाय जोंनो मोनथाम मोनथाम जोंनो गोनांथि जायो जगारनि गोनां बे जाबाय जोंनो बा सोरखिनांगौ जोङो सोरखिनांगौ जायो बेनि ओमफ्राय जरनांगौ जायो जोंनो नांगौ जायो जोंङो गिबियाव जों बे खुन्दुंनो बेफोर खुन्दुंखो जोंङो सोरखियाव सोना लाबाय बेनिफ्राय लानायनि उनाव जोंङो जतरजो जतर लाबाय बेनिफ्राय जोंङो बबिन बबिन लानानै जों बिदिनो खुन्दुंखौ जोंङो थुनग्रोना लायो आरो बबिनाव ना बिनाव जों सोग्रोजोबना लाबाय ओमफ्राय लानानै जोंङो जेब्लानो जोंनि ओ खुन्दुं थुनना लानाय बेयो जोंनिया जगरा जोंनिया जायो आबुङै जायो होमबानिया जोंङो मा खालामो बेखौ ओ सिथ्लायाव ना सिथ्लायाव जों एसे जागा गुवार नायनानै जोंङो बेखौ ओ सोंङो आरो ना ओ‌ खुन्दुंखो ओ जोंङो ओरैबो औवा ना औवानि जोंङो माबा दाननानो औवानि गन नानै जोंङो दोना लानाय जायो आरो‌ ना अ बेजेबा दोबाय बेजोंबो दोबाय ओमफ्राय जों बिदिनो। ओ। ओ माबायो आरोना फुथबनानै लाबाय। बेनिफ्राय लाखांनाय। औ औ सोंखांनानै सोंना लानायनि उनाव जों बेखौ रासो होनो। सौ सोयो आरो जोंना मोनसे गोसो दङ जों। ओ बेे रासो। गै जाया जोंनियाना जि दानाया। बेयो जोंनो नांथारगो गोनांथार। जाय रासोआ। बे खुन्दुंबोदों। दोंसे सोजोबना लाग्रायाना लाखांनानै जोंङो बेखौ जेब्ला सोखाङो। अब्लानिया जोंङो बे। खौ गान्दैयाव थनना लायो आरो होमबा। गान्दैयाव थोन लायो। ओजोंहाय माखासे जोंनो औवानि नांगौ जायो ना। जेरै हाय गनस्रि गन। बुंङो जों जाय। ना ओ सामफेर। बालाया बेफोरबायदि थासोयो दा ना। बेफोरबायदि माखासे जगार। गान्दायाव सोनानै लायो आरो। बेनिफ्राय सोना लाखांनानै जों बे खौ थतखालाव सोयोना थतखालाव। साल बोनो जायखौ ना। ओं साल बे थाथखाल ना सि दानो थाखाय जोंनो खुन्था थंब्रै नांगोन औवानि। खुन्था थंब्रै। बिदि बानायो। बेनिफ्राय थतखालाव सोबाय सोनानै ओ बेनिफ्राय। जोंङ थथिखालाव सोखा सोयैनि सिगाङाव जोङो नो खनग्रोनानै लायो नङा होमब ना नो।
औ नांगौ।
गोनांथार आरोना नोआ। जोङो ओ नो खो जोङो माबानाग्रोनानै लायो सोग्रोना लायो जोङो नो खौ बिनफ्राय कनग्रोना लायो बेनिफ्राय इनि जेब्लानाखि बियो जागोन अब्लानो जों बेखौ थातखालाव सोबाय। सोनायजों सिखौ दानो आरो बेफ बेफोरबायदिनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बेखौ जों गाव सोखांनायनि उनाव जों दानो थाखाय जोंनो मा थि जायो आरो ओमफ्राय मुस्रा। ना मुस फोरनि गोनांथि जायो। एखे रोखोमै जों मुस्राखौबो ओ मा होनो जतरजों जों थुननानै लायोना मुस्रायाव जोङो। खुन्दुंखौ सोना लाबाय जेनेबा जोङो मा कालारनि खुन्दुं दागोन इफोरबायदिना? थ' इदि जोङो मामोन? नालायो आरो बिनिफ्राय लानानै जोङो मा से ओ बेयाव जोङो दख'ना दानायाव जोङो आग'रबो दैखांनो हायो नङा होमबा जोंहा मा से आग'र दङ जोङो बे आग'रफोरखौ जोङो ओ आग'रखौ जोङो लानो हायो बिदिनो जोंनि बर'नि जि आइजो माहारि। बिसोरो दानाय लुनायाव जोबोर मुखुब आरो नङा होमबा बो जोबोर गोरों गोरा। थां ओ आइजो माहारिफोरा ओ बिथांमोनासो ओ ओ जोबोर माबानो हायोना? आ
औ दानो हायोमोन दानो लुनायाव मुखुबमोन खा-खाङो।
फोरबायदिनो जोङो दख'नाखौ जोङो दानाय जायो आरो बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बे थातखालखौथ' जों दं फांनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा मिथिंगानि बे जों लाबोनानै बेखौ जोङो बानायनाय जायो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो जि जि जोङो दख'ना दानो जि जोंनो जन जोन्थोरफोर नांगौ जायो जोंनो बेफोर गासिबो जों मिथिंगानि फ्रायनो बुथुमनाय आरोना। बे थातखालखौ गोदो समनि फ्रायनो बाहायबोनाय, सि दाबोनाय ना बर' माहारिनि आइजो माहारिफोरा जोबोद ओ दायोमोन आरोना बेखौ बिदिनो जोङो दख'ना सि दानानै जोङो माखासे बेफार फालांगिखौ जों खालामनो हायो नङा होमबा? आइ-आइजो माहारिफोरा मा माखासे बेफार फालांगि खालामनानै गावनि थांना थानाय जिउ राहायाव बा रांखान्थिनि जोङो मदद मोननो
उम
बिदिब्ला नोंथांजों दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जों बिदिब्ला रायज्लायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दे।
औ।